गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय गिबियावनो
ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ आं नोंथांजों ओ दान्दिसे सम बर' हारिनि जा जानाय लोंनाय खाजा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों ओ फंनैसो बाथ्रा मोनथिनो आरो नोंथांजों सावरायनो ओ सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोनना
औ हागोन नोंथां
औ जोंनिया बर' हारिफोर ओ बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्राय नो जोङो ओ जा खारै ओंख्रै जा खा बर'फोरनि मोन ओ बयनिख्रुइबो बांसिन जाजानाय आरो बयनिख्रुइबो गोथावसिन ओंख्रिफोरनि गेजेराव जोंनिया खारै ओंख्रि जोङो बर'फोरा थाव ओंख्रिखौ एसे खम ओ बाहायो जोंनिया बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो जोङो खारै ओंख्रै जानाय मोनसे हुदा दोङो बेनिखायनो ओ जोङो गिबियावनो सावरायनोसो जोङो अनला खारै
अनला खारैया जों बड'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो ओ गोथावसिन आरो साबसिन खाजा जायखौ जोङो ओ सानफ्रोमबोनि न'खराव जानायजों लोगोसे जोङो हाबा खुंनाय ओ बेयावबो जोङो हाथासुनि खुरनाय बे ओ बेयावबो जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ लोगोसेनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जा अनला खारै बर'नि अनला खारै बेखौ गोबां रोखोम नि जोङो गोबां ओ गुबुन गुबुन आदबजों आरो गुबुन गुबुन ओ मुवा बेसादफोर लगायनानै जोङो जानो हायो जेरै अनला खारैजों जोङो
औ
अनला खारैजों जोङो ना थुर ओ एबा अन्ला खारैजों अमा बेदर एबा ओ बयलखर बेदर अनगायैबो अनला फाख्रि औवा मेवाइजों अनला ओ अनलाजों साम' बे फोरबायदि गोबां ओ जोङो रोखोमनि जानो हायो आरो
बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा माखौ साबसिन मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ बेफोरनि गेजेरावथ' आङो साबसिन मोननायानो जादों जोंनिया ओ बेदर दर बेदरखौ बयबो सुबुङानो बयनिख्रुइबो माने गोथावसिन मोनो होननानै आं मिथिगौ आरो बेनिखायनो आंबो जा बेदरजों ओ अनला ओंख्रि बेखौ आं जोबोरैनो गोथ गोथाव मोनो ओह
नोंथाङा ओ‌ह अ-अ अ अनलाजों लकेल दाउ मोजां मोनो ना ब्रयलार दाउखौ मोजां बांसिन मोजां मोनो
औ आङो लकेल दाउखौबो आङो साबसिन मोनो आरो बयलार दाउखौबो आङो साबसिन मोनो मोननैखौबो आं माने फिफ्टि फिफ्टि मार्क होगोन आरो गोथाव मोननायनि बेलायाव दा नोंथाङा ओ अनला खारैखौ माबोरै सङो मिन्थिनो लुुगैगोन नामा नोंथाङा आं ओ फोरमायनो सानदोंमोन
ओ फोरमायजागोन नोंथां
औ जोंनि अनला ओंख्रि संनो गोनांबा जोङो गिबियावनो जोंनो अन गुन्दै नांगोन नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ अन गुन्दै नांगोन बेनिखायनो जोङो ओ अन गुन्दैखौ गुन्दै बानायनो थाखाय जों गिबियावनो माइरंखौ लाग्रोनांगोन माइरंखौ जोङो दान्दिसे सम नै एबा थाम घन्टा जोङो बेखौ रुइहोनो थाखाय जोङो दैयाव सोमना दोननाय जायो आरोना
औ खमैबो खमैबो ओ बेसां मिनिटसो सोमना दोननांगौ जायो नोंथां
औ जोंनिया ओ‌‌ नै एबा थाम घन्टा जोङो सम ओ‌ सोमना दोननाय जायो सो खायफाया ओ एसे आथुर सम जायोब्ला बियो नैजि एबा ब्रैजि मिनिटफोरल सोमनानै ओ बोखांनाय जायो आरो ओ नोङो गोबाव हाय दोननो हायोब्ला नोंथांनि थाखायनो मोजां मानोना उना ओ मिहि ओ गुन्दै जागोन गोरलैयैनो आरो ओ मिहिबो जागोन बेनिखायनो एसे गोबाव सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ
जोंनिया अनला ओंख्रिखौ बानायनो थाखाय जोङो अन अन गुन्दैखौथ बे रोखोमनि सोमना दोननाय जाबाय बिनि उनाव जोङो अन गुन जा सोमनाय दोननाय माइरं बेखौ जोङो ग्रिन्डार एबा एबा मिक्सार मिसिनाव जोङो बेखौ मिहि खालामना लानाय जायो आरो मिहि खामना लानानै जोङो ओ फारसे साइडखि जोङो अनला जों ओ‌ दाउ बेदरखौ संगोन नालाय जोङो दाउ बेदरखौ जोङो एवफ्रामनानै लानाय जायो आरो गंसे सारायाव जोङो बेयाव ओ थाव एसे थाव गुबै एसे आरो पियास ओ बानलु एबा सामब्राम गुफुर गुफुरफोर आरो लोगोसेनो हालदै आरो संख्रि होननानै जोङो बेखौ एसे खामफ्राम खाम फ्राम जाजासे जोङो माने एवना लानाय जायो आरो बेनिफ्राय बेराफारसेथिं जोङो जा अनला ओंख्रै बे अनला गुन्दै अन गुन्दै ओ बेखौ संनो जोङो थाग थियारि खालामो बेराफारसेथि बेयाव जोङो गिबियावनो साराय गंसेयाव जोङो दैखौ खौ होनानै लाग्रोयो आरो दैखौ होनानै लाग्रोनानै जोङो दै खौ ग्लब ग्लब गोदौहोनानै गोदौखांनायनि उनाव जोङो बेयाव खारै एसे होनानै जोङो अन गुन्दैखौबो सारनानै होनाय जायो आरो ओह अन गुन्दैखौ जोङो आखाइजों एसे एसे एसे सारनानै होनांगौ जोङो ओ‌ मानोना जोङो अन गुन्दै खौ जोङो खेबसे लागैनो लखबना होनाय होब्लाथाय जोङो अन गुन्दैखौ ओ दुलुर दुलुर गथा खाजानो जोङो गिनांगौ आरो बेनिखायनो जोङो जा अनला गुन्दैनि अ-अ-अनलानि अन गुन्दै बेखौ जोङो नावमान नावमान आखाइ आखाइजों मिहि मिहि सारनानै होनाय जायो आरो जाहाथे अन गुन दैया सिङाव सिथाबा एबा लाद्रा लाद्रा गथा खाया आरो
औ
ओमफ्राय जोङो बेयाव जा एवफ्रामनानै लानाय ब्रयलार बयलर बेखौ जोङो होना होनाय जायो ओ बिनिफ्राय होना होनायनि उनाव जोङो दान्दिसे सम मोजाङै जोथोन लानानै जोङो बेखौ एरलाय दांलाय एबा अरफोरखौ नारथ्रलाय बेफोरबायदि नाय जायो बेनिफ्राय खमैबो नैजिसो मिनिटनि उनाव जों बिखौ जानो हानाय जानानै फैयो आरो
औ औ।
बेनि अनगायैबो जोङो बर'फोरनि गेजेराव ओ बेफोरबायदिनो बेदर ओंख्रि, जानायनि अनगायैबो जोङो ना ओंख्रिबो जोङो गोबां जायो। जोङो गोथां मैग मैगंजों लगायनानै जोङो खारदै खारै जों ना जोङो जानो जानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङाबो नोंथाङाबो खारै ओंख्रि जा खारदै खारै ओंख्रि बेखौ मोनजाफेरदों नामा नोंथां?
औ आं खारदै खारैजों ना जाबाय नोंथां‌।
औ।
गोबां बार जाबाय।
औ नोंथाङा मिथिगौब्ला जाखारदै खारै जों ना ओंख्रिखौ मा रोखोमै एबा मा आदबै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आ खारै ओंख्रि ओ खारदै खारै ओंख्रिखौथ' जोंनावहाय गिबियावनो जा सजनानि बिलाइ सजनानि बिलाइखौ अ खार लानानै बा सोरहाबा लाइफोर लाफाफोर बा फिथ्ला जानायनि जाहोनाव लाफा बथुवा बेफोर औ। लाफा बुथुवा बेफोरखौ होदेरलायानानै फिथ्ला जानायनि जाहोनाव बेफोरखौ होलायनाय जायो। आरो सोरबा नादो जायो सोरहाबा ओरैनो आलुजोंबो जायो। दा बांसिनानो नादों जानाय खोनायो आर ना नोंथां।
नंगौ औ
गिबियावनो बेखिनिखौ खामग्रोनानै नाखौ ओ थाव होनानै एसे पियास होनानै एसे फ्राम फ्राम एवनानै लायो ओ लाखांनायनि उनाव जे ओ पियास बायदिसिना बानलु होनानै एवो एवनानै ओ जा सजना बिलाइ बे सजना बिलाइखौ होनाय जायो होनानै बेखौ बाहाय एवनानै लानानै बेनियाव दै होनाय जायो दै होनायनि उनाव ओ खोब ओ स्नि दाइन मिनिटसो थानानै बेवहाय लाफा, बुथुवा ओ लाइ ओमफाय ओ बेफोरखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव दसे उनाव ओ जि मिनिटसो थानायनि उनाव नाखौ होनाय जायो। नाखौ होनानै अ अरफोरखौ मोजां नायनानै थाब मोननोबाथ' अरखौ बाय बुरजा नांगौ जागोन नालाय अरखौ एसे मोजाङै नारना होनानै ओ नै जि मिनिटसो उनाव जानो हानाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो जा जोङो गोथां मैगं जेरै खारदै खारैनि बाथ्रा नोंथाङा ओ एसे फोरमायबाय आंनो माबोरै संनांगौ बेखौ लानानैनो जोंङो ओ नों आं मोनसे कुइसन नों थांनियाव नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो सानो जे जोङो बर' फोरनि गेजेराव जोङो गोबां आबादजों नांथ नांथाबनानै थानायखौ नुनो मो नुनो मोनो एबा बर'फोरनि न' सुङाव जोङो बेफोरबायदि गोथां मैगं नि जा खेथि एसे एनै न'आव जानो हानाय आन्थानि जोङो खेथि मावो नोंथांनि न'खरावबो बेफोरबायदि गोथां मैगंनि खेथि न' सङाव गायनानै दोननाय दोङो नामा आरो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
जोंहाथ' दा गोथां मैगं गायनाय गैथ'वा मानो होनोब्ला समाबो गोथां मैगं गायनायनि सम जाथ' वाखै नालाय। सम फैबोला गायनाय जायो नोंथां लाफा लाइ मानो होनोब्ला अब्ला जोंहा सिगाङावनो गायखांनानै बेनि जोलै बा बेगर लाखिना दोनखानाय दङ माने नोंथां ओ बेखौ सम फैयोब्ला बै न' खाथि बेवहाय एसे जावग्लिनानै जेनेबा दुन्दिया एसे लाफा एसे लाइ एसे बा बुथुआाथ' दुब्लिफोरावनो रज' खायो नालाय नोंथां थेवब्लाबो बै बै बेगरनिफ्राय बैखौबो बेगर लाखिनानै जोङो बेखौबो उनाव फोना होनो हायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जों फोबाथ' न' खाथियावनो मोनखागोन नालाय नोंथां बेलेगाव नायगिरनो थांनो गोनां जालाया नालाय बे बेबायदिनो।
औ जोंनिया बर'फोरनि गेजेराव गोबां जोङो खारै ओंख्रि जानो जानो मोनो होननानै एसे सिगाङावसो जों बुंदों बे खारै ओंख्रि बरफ फोर एसेबां एसेबां खारै ओंख्रि जोङो जायो बे खारै ओंख्रिखौ एबा खारैखौ जोङो माबोरैहाय बानायो? नोंथाङा मोनसे फिनायखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ आं जि एसे मिथिगौ नोंथांनो फोरमायगोन गिबियावनो जोङो जा आटिया थालिर
नंगौ नंगौ
बै आयथा थालिरनि जा दंफां जा बिफां थालिर बिफां बैखौ दानस'नानै जोङो खमैबो सान्दुंनि हिसाबै जायो आरो नोंथां सान्दुंआव ओ ज जिदिनखालि सान्दुंआ गोसो जायो दिनखालि थाबनो रानो नालाय मानो होनब्ला बेखौ गोबां रानहोनो गोनां जायोओ बेखौ दाननानै रानहोनायनि उनाव बेखौ मोजां जायगायाव लाबोनानै सावनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ थालिर बिफांखौ रानहोनानै सावनाय जायो।
नंगौ नंगौ।
सावखांनायनि उनाव बेखौ न'आव लाबोनानैहाय मोनसे ओ खुरैखौ ओ गब्लं बानायनानै बेयाव दै इसे होनानै बेखौ सरनानै जा दैजों गलाय मोन्देर जानानै फैयो बेखौनो जोङो खारै खारै होननानै बुङो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ। ओ जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथां औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो बर' फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय।
औ। नोंथांजोंबो रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। एसेनोसै नोंथां गोजोनथों। ओ दे।